अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय।
दा नोंथां आं दा मोननैसो नोंनो आबादनि सोमोन्दै औ ओ ओ दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद खालामनाया मोजां आरो गोजां बोथोराव मा आबाद खालामनाया मोजां जायो। बेनिफाय
दाथ' जोंना औ नोंथां। अ जागोन नोंथां बेबो मोजां सोंथि। निसय दा जोंनियाव दाथ' दैज्लां नङा होमबा नोंथां। दा जोंनियाव दैलां हिसाबै दा जोंनाथ' गायनाय फुनाय थाम थुम नालाय। बेनिखायनो दा जोंनाव बांसिन। गोबाङानो दा जोंनियाव माइ आबादखौ मावनाय जायो। मानो होनब्ला गुबुन गुबुन जाय याव। ओरैहाय से दाब दाब दाब जायगायाव गोरान जायगाबो दं बेवहाय माने ओरैनो मैगं थाइगं आब बाद खिथिजोंबो गायनाय जायो। मानो मानो होनबा जोंहा गोबां खेथि बानायनानै गोबां माइ आबाद मावनानै जोंहा गायनायनिफ्राय फुनायनिफ्राय लानानै जोंहा माइ मोनो। नङा होमबा बेजों लोगोसे जों बहुत गोबां माइ आबाद मावनानै जोंहा गोबां गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जों मावनांगौ जायो। मानो होनबा जों गायनानै फुनानै मावब्लासो जों गाव गावनि जानोखिनिखौ दिहुनना लानो हायो बेनिखायनो जों माइ आबादखौ मावनाय जायो। आरो गुबुन गुबुन जायगायाव दाब दाब जायगायाव। माइ आबाद जाया मानो होनबा बेयावनो गोबां मैगं थाइगंजों जानो गोनां जायो। बेयावनो गुबुन गुबुन बायदि बायदि मैगं थाइगं गायनानै थारुन थास' बायदिसिना खो लाव लेस्रा फथल थिग बेफोरबायदिनो गायनानै गोरान जायगायाव गायनानै जायबा जाय जायबा जायगायाव माइ आबादफोर जाया बेफोरबायदि जायगायाव गोरान खे थिखौ बानायनाय जायो आरो मानो होनोब्ला जोंहा गोरान खिथिया गासैबो गुबुन गुबुन गासैबो जायगायावनो जाया जाया नालाय बेनिखायनो जों गोरान खिथिबो बाहायनो गोनां जायो जोंहा बेफोरखौ फाननानै जोंहा रां रुफा मुलाम्फा मोनो आरो जों बे रांखौ मोनलानानै। गोबां खामानियाव गोबां आयदायावबो जों बाहायनो हायो।
औ।
ओरैनो दाथ' जोंनियाव मैगं थाइगङा जोबोर दामबो बारायबाय बिनि थाखायनो जों मैगं थाइगं गायनानै आबादफोर मावनानै जों गाव गावनि उदैखौ सुफांना लानो थाखा खाय फाननो एबा गाव गावनि जानोबो हायो आरो बेनिखायनो जों माइ आबादखौबो मावनो नांगौ दाथ' जोंहा गोबां सुबुङानो गासैबो मानसियानो आबादजों जाग्रा दं गोबाङानो गासैबोथ' साख्रि बाख्रिजों गैया। बेनिखायनो जों गोबां मानसिफोराबो माइ आबादजों थैथाब थैहाब थांहाब मावसोमनानै दङ आरो दिनैसिमहालागै।
औ।
दिनैसिम नोंथाङा ओ माइ आबाद एबा गोरान खेथिफोर मावनानै माबायदि ओ ओरैनो गाव गावनि गाव गावनि जाफुंनाय एबा गाव गावनि थासारिखौ सुफुंलांनो हादों नोंथाङा बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा सुफुंनो हादों होनब्लाथाय दा बिदिनो माइ आबाद मावनानै जेनेबा जोङो बिदिनो गावनि उदैखौ सुफुंनो हादों जेनेबा आरो नांगौ खमायाव फाननानै बेनिफ्राय रां रां लानो हायो‌। गैथारा जाबाय गुबुन मायबा मायबि बायनो थाखाय ना जिउआव थांना थानायनि नांगो बेसादफोरखौ
औ।
जोंनो आरो बिदिनो बेफार फालांगिबो खामनो हायो बेजों
औ नंगौ।
जोंनो।
ओरैनो माइ माइ आबादफोर गायनायफोराव ओ एबा माइफोर गायनाय आबाद गोरान खेथि गायनाय समाव माबाफोर ओरैनो उननि उननि एबा उज इउननि समाव माबाफोर एसे गावखौनो गाव एसे डेभेलपफोर जानाय बायदि मोनदों नामा आरो माबाफोर गोरोन्थि एबा मिस्टेकफोर जानाय बायदि मोनदों नामा नोंथाङा?
औ दाथ' जेबो मिस्टेक मोनाखै बेयाव जोबोर मोजांखौनो जानाय मोनदों।
औ ओरैनो दा नोंथां लाहा माइ आबाद मावो नङा होमबा ओरैनो दा नोंथांलाहा माइकफोर गायखांनानै दा माबायदि ओरैनो माबायदि सोलिनानै दं ओरैनो अखानिफ्राय लानानै सान्दुं एबा मानिफ्राय दा नोंथां लाहा मा मा-मा-मा माइखौ आबाद खालामनाय जायो बेफोरनि बागै नोंथाङा गुवार
औ दा माइखौ गायखांनानैथ' जोबोर बोथोरा मोजाङैनो दं दा दैबो लोमाखै अभार दैबो जायाखै। बेनिफ्राय जोंहा माइ फोरखौ बिदिनो रनजित खरमा आसु माइ माइब्रा बेफोरखौ गायो आरो आरो नोंसालाय नोंस साबो एसे फोरमायना होदो मा मा गायो नोंसा माइखौ?
औ बेबो मोनसे मोजां नोंथां। सोंथि जोंहा दा न'खराव गायो जाहाबो ओ माइआ गाहैबो जाबाय आबादजों लोगोसे जाहा ओरैहाय रन्जित थाबाय थिग बेबादि तिनसेयाव साफाबाय आसु आसुआथ' दा सिगां गायोमोन दानि दिनाव आसु गोबां सुबुंआनो गायला बेखौ बयबो मिथिखागौ ओजोंहाय माइब्रा एसे थाबाय गाव गावनि जानो थाखाय माइब्रा थाबाय रनजित थाबाय ओजोंहाय जोसा माइसालि थिग बेबदिनो गुबुन गुबुन माइ आबाद खौ मावनाय जायो आरो बायदि बायदि गोबां दं मानो होमब्ला जोंहा बयबो मोन से आबादखौनो गायबाय थाया मोजां गुबुन गुबुन माइ नाम एबा मुं थायोना? बेफोरखो लानानै जों गायनाय जायो आरो मानो होमबा जोंहा बे आबादखौ लानानै गायब्लासो जोङो फारसेनिफ्राय लानानै जों खोथियानिफ्राय लानानै थिग बेनिफ्राय फुखांनानै गायनाय जायो आरो बेनि उनाव जों हानाय जायो आरो हानायनि उनाव जोङो आबाद
औ
मानो होनबा जों गुबुन गोबां खामानि थायो माइ आबादखौ मावनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां खाम मावो ओमफ्राय लानाय गानाय बेनि बागै
उम
थानाय बिनि
औ
रो बिनि उनाव आ मारा होनाय बिनिफ्रायसो जों माइ बाद माइ आबाद एबा माइ फिथाइखौ फाननायजों
खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां
खामानियाव जानाय जायो आरो
औ
खोनादों ना
औ खोनादों
अ नोंथाङा दा जेनेबा नोंसा नोंथां लाहा बेमाइ
आ खोनाया ओंथां मोजां।
बाहायबायदि संनानै जायो बेफोरनि बागै एसे गुवारै फोरमायनाहोदों नोंथाङा।
औ माइखौ बिदिनो फासटाव फाख्रियाव हाखांनानै दोननाय जायो बेखौ बेनिफ्राय ओ जेथिया माइरङा जोबो होमबानिया फाख्रिन बाय बिदिनो मनसे मनै दिहुननानै फोराननाय जायो फोराननानै बेनि फाय फोरा खानाय जेथिया बाहाय रानो होमबानिया राननानै माइ मिलाव सौनो लाङो सौनो लांनानै बिनि फ्राय सौखांनानै लाना फैयो बिनिफ्राय आरो गुन्दै मोनो बे गुन्दैयाबो जोबोर बेसेन गोनां गोबां खामानि होयो बेखौ फाननानैबो रां मोनो
औ।
बे माइरंखौ आरामसे जावनानै दोनो आरो दोननानै बिदिनो सुबाय नांगो खिनिखो स-ससमि बिदिनो संबाय संनानै ओमफ्राय फुकाराव संबाय आरोना बांसिन बांसिनानो दा फुकारावसो सङो आ गोदो दाय द खान्थाब फोराव अरजास ओ सावोमोन दा गेसजों सावो आरो।
औ नोंथां ओरैनो दा नोंथाङा बे मा माइ आबादजें जों गोबां मावबोबाय आरो गोबां एक्सप्रेस मो नंया होमबा नोंथां बेजों लोगोसे जों दा आ बे माइ आबादखौ मावनाय लोगो लोगोनो जों फारसें बाय लानानै जों दा बोथोर बाय बो चोर लानानै जों माइखौ मावनानै जों माइब्रा एबा माइब्राखौ जों फिथा एन्थार देनोन जायो थिख बेबायदिनो आरोब माइब्राखौ जों ओरैहाय माइब्रा ओंखाम फिथा हम माबा ओंखाम हमनाय जायो बेजों लोगोसे जों ओरैहाय जोंहा थाबाय बायदि माइ मलिसालिफोर थाबाय गोबां माइ बेजों लोगोसे जों फिथा लावदुम बायदिसिना गोबां जा जाबबोयो नङा होमबा बेनिखायनो जों माव माइ आबादखौ मावनाय जायो मानो होनबा जों गाव गावनि उदैनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जों आबादखौ मावनाय जायो।
मावथार नांगौ बेखौ
बेनिखायनो जों माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो माइ जायै जायबा गुबुन दाब जायगायाव जों माइ जाया बेफोरबायदियाव जों गोरानखिथि मैगं थाइगंजों जों मावनानै गाव गावनि गांनाय उ खैनायखौ उदनो मफ फेदेरनानै जों
उम
नआव जासेजानानै आरो गुबुन जायगायाव हासार एबा हाथाइ एबा बाजाराव जों फाननानै रां मोनो बेजों लोगोसे जों माइ माइ गैयै मानसि सुबुङा माइरं माइ आबादखौ जों मावनानै गाव गावनि गांनाय उनायखौ जों सुफुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे दा जों बेखौ लानानै जोंथ दा गोबां राय्लायबाय माइ आबादा जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। बेनिखायनो जों माइ आबाद खौ गारनोबो हाया बेनिखायनो जों माइ आबादखौ जों मावथारनो नांगौ। मानो होनोमब्ला जों बेफोरबायदि म बाया मोजोमा मावब्लासो जोङो गैयि सुबुंङाबो गोनां जागोन। बेनि खायनो जों माइ आबादखौ मावनो गोनां जायो आरो नोंथां।
उम ओमफ्राय माइ हाखांनायनि उनाव मा आबाद मावनाया मोजां जायो नोंथां एखौ फोरमायनांगौ एसे।
अ ओरैनो माइ आबाद जोंहा मावनाय मावखांनाय लोगो लोगो एबा हाखांनाय लोगो लोगोनो जोंहा दा फारसेनिफ्राय लानानै जोंहा बेयाव बेसर गारनानै होनाय जायो, थिग बेबायदिनो म टर।, आलु, बायदिसिना गोबां गोबां मै गं जोगोनार आरो लावनि लानानै गोबां खांख्रिखला थिग बेबदिनो गोबां मै उनाव जों हा बायदि बायदि मानो होनब्ला जोंहा मेगंआ जोबनो था थाङा। बेजों लोगोसे जों मैगंखौ गायनानै जोङो खानानै गुबुन जायगायाव जों फानहरो एबा दैथायहरनाय जायो आरो नोंथां। नोंथांनि दा बे टपिक सोंनायखौ आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोबां बार सामिसिनबाय नोंथांसिमबो, दे बिदिब्ला दोनथ'बाय नोंथां।
दे जागोन दे नोंथां।
रायलायहरदो